हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादोंना?
ए नै नै दासो खोनादों खोनायाखैमोन नोङाबा।
अ ह ओ।
हा
आं नै ओरैनो दङ। नेट मोना नामा बारा नोंनिया?
नां नागिरा नांहां नाङाहां जाद थादो ओ दम मास मोनथामसो जाबाय बेबायदिनो सोलिगासिनो खुनुरुखुमसो।
नेेदा
ओंखाम सङाखै?
खै।
ए आंहाबो जेबो रेडि गैथ'आ। जगार खालामथ'वाखै जेबो।
संथ'नाय जायाखै।
आमफाय नोंहा साबेसेजों लायरायखो?
माबाजायानो हरजायानो।
मानो?
बैयावनो माबायानो ओंखारफैयाखै आंना हरनायनि माबायानो ओंखारफैयाखै दाबो माने आङो बे मोनसे माबाखौ खालामनानै लानो रोङाखैमोन ओमफाय दहायसो सोंहरनानै बानायबाय आङो ओमफाय साननैसो नांगोनसो होनदों माथो।
ए
हरनायनि बे नाम्बार बुग्रायानो ओंखा रा आंनाव।
ए
मालायफोर हरबाल' फैयो। नोंङाबा आं मास मोनसेआनो जाबाय माब बानाया। गैया ओमफाय रोंङासै बानायना लानो
हा?
मालाय हरनाया फैयो।
ओ मालाय हरनाया फैयो आंनाव हरनायनि जेबो माबा ओंखारा ओमफाय। दहायसो बानायदों साननैसो नांगोनसो होनदों माथो ओमफ्राय माथो बे मास जोबबानो जोबसिगोनसो होननाय खोनादों ने।
उम बुर बुरजा मोनबायदां नोंसा?
सासेजों फुरा जादों ओमफाय बिदिसो जालांबावबायसो खोमा।